हेल' औ खोनाबायानो नोंथाङा?
औ औ खोनागासिनों आंनिखौल' खोनादों दा?
औ नोंथां खोनादों ओ जों दा जों दा बर'फोरनि नाफामनि सोमोन्दै रायज्लायजागोन नामा नोंथां
औ औ रायज्लायजागोन
औ ओ नाफाम होननानै बुङोब्ला जोङो मिथिनो मोनोदि बर'फोरा ओ नाखौ गोबाव समनि थाखाय जानो थाखाय बेखौ देनानै दोननायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो जेरैबायदि गिबियावनो ओ नाफाम देनायनि ओ आदब खान्थिखौ ओ नायोब्ला नाखौ फोराननानै सान्दुंआव फोराननानै अराव फोराननानै ख्रेम ख्रेम जाबा बेखौ उवाल आरो गायहेननि मददजों बेखौ देनाय जायो बे देनाय समावनो थास' बिलाइ थागान्दा बिलाइ खारै बेफोरबायदि होनानै बेखौ गिसि खालामो आरो बेफोरबायदि खालामखांनायनि उनाव बेखौ भयामफोराव सोनानै गोबाव समनि थाखाय जानायखौ नुनो मोनो। नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव नाफामखौ माबोरै देयो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ फोरमायनो हागोन जोंनिजोंबो बिदिनो प्रसेसा एखे ओ सिगाङाव नाखौ फोराननानै लाग्रोयो। खायफा अराव फोरानो खायफा सानदुंफोरानो फोराननायनि उनाव जेला बेखौ रानो होमबा थास' बिसं बा बायदि बायदि मैयाजों देनानै बेखौ सिगां गिसि खालामबोनाय जायो ओमफ्राय बेनि उनाव सोरबाबा हासुङाव सोनानै दोनो आरो सोरबाबा बयामाव सोनानै दोनो आरो
औ औ बेबायदिनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव नाफामजों खाथि सोमोन्दो होननानै जोङो बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां? आ नोंथांनि बादिब्ला नोंथांनि बादिब्ला बर'फोरजों बे नाफामा माबायदि खा थि सोमोन्दो दं होननानै नोंथाङा सानो।
खाथि सोमोन्दो होननानै बुङोबा बर'फोरनि थाखाय नाफामा जोबोद ओ मुंदांखा आरो मोनसे ओ
जाग्रा मुवा नङा होमबा
बयबो बिनि थाखाय
औ औ नोंथां खोनादों औ बेथ' नोंथाङा गावसिनि गावनि ओनसोलनि ओरैबायदि नाफाम देनायखौ माबोरै फोरमायो बेखौ बुंबाय ओ आंबो बेनि सोमोन्दै अदेबानि बर'फोरनि नाफामनि ओ बाहायनायनि सोमोन्दैसो बुंथिनो सान्दों बर' फोरजों आरो नाफामजों बेनि खाथि सोमोन्दोखौ बुंनानै थाङोब्ला बर'फोरा बे नाफामखौनो मोनसे गोथावसिन ओंख्रि होननानै बुंनाय जायो। जेरैबायदि सोरबा न'खराव सोरनिबा न' न'खराव सोरबा आलासि जाहैयोब्ला नाफाम मोनजाबा बेखौ नाफाम मोनजालायदोंलै होननानैबो बुंनायखौ जोङो मोननो हायो जेब्ला गंसे न'खरा नाफाम जाहोगोन अब्ला बे बे न'खरनि मानसि माना गोबां गोजौ थांगोन बा गोबां गोजौ दङ होननानै जोङो बर'फोरनि गेजेराव बेफोर बेफोर सानस्रिखौ मोनदांनो हायो। ओ जेरैबायदियै जोङो लामा दथा थाबायनाय समाव सोरनिबा न'खराव नाफाम संनाय मोनामदोंब्ला अनेक बेफोरखौ नाफाम नाफाम मोदामजों बिराद जानो लुुबैबाय होननानै बेफोरबायदि सानायखौ नुनो मोनो नाफामनि सायाव जोङो बर'फोरनि बेबायदि ओ सा थियानो दङ नङा होमबा नोंथां नोंथाङा मा सानो नों नोंथांङा मा सानोदिे बर'फोरा नाफामखौ बाहायनांगौ ना बाहायनांला अदेबानि जों नुनो मोनो दे हारसा माहारिया अदेबानि हारसा हारिया नाफामखौ मोनसे गेसाव मोनामनाय गेसाव गो मोनजायो होननानै बर'फोरखौ बुङो। बिपक थासारि नायनानै जोङो नाफामखौ बर'फोरा बाहायनांगौ ना बाहायनाङा नोंथाङा मा फोरमायथि होनो सानो बेनि
सानोथि ओ गुबुन हारियाथ' मोजां मोना नाथाय जोंथ' मोजां मोनो ना बियो मोनसे बर' हारिनि सिनायथि बेखायनो जों बिखौ बाहायनांगौ
औ
बेयो मोनसे इमसनेल आरो बर'फोरनि
नोंगौ नोंथाङा सैथो बाथ्राखौनो बुंदों। ओ बेबायदिनो जोङो आरोबाव बर'फोरनि गोबां खोथा अदेबानि खोथा बाथ्रा जोङो रायलायबावनो हायो नङा होमबा नों बिनि गेजेरावनो जोङो एमाव एमावनि सा सोमोन्दै जबोद जों रायलायो औ नोंथाङा नोंथाङा बुंनायसै एमावखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि महर होनाय जायो।
जोंनि ओनसोलाव ओ बिदिनो जे सिगां माइरंखौ जों सोमना लाग्रोनाय जायो दैयाव सुनानै बिनि उनावहाय हाग्रानि बायदि मैया मुलि खांनाय जायो आरो लोखोना जेरै दंफां राखेब होनो आरो सोरबा-सोरबा गुबुन-गुबुन रोखोमनि आलदा-आलदा होयो जोंनिजों खालि दोखोना ओ दंफां राखेब आगोर सिथा बिदिखौ होनाय जायो आरो आरो थालिर बिलाइ हो होफानाय जायो। बेजों ज' मिलायना नानै देग्लिनाय जायो आरो माइरंजों बे हाग्रानि मुलिफोरजों देखांनानै जेला मोनो होमबा बेखौ सालिनाय जायो सालिनानै सालिखांजोबनानै दैजों लगायनानै बेखौ फिथा बादि फिसा फिसा गल गल दानाय जायो आरो। दाखांनानै फोराननानै जेला बेखौ दोनो होमबा सान साननैनि उनाव बेखौ बोखांनाय जायो आरो। होमबा बेयो एम'नि महराव फैबाय बेखौ इउस खालामनो हाबाय आरो बाहायनो बाहायनाय जाबाय अब्ला।
ओ जोंनि ओनसोलावबो नों नोंथांमोननि बादिनो बेबायदिनो‌ गोरोबनाय गोनां ओ एमावनि महर होनायखौ नुनो मोननाय जायो जेरैबायदि दि जोङो नुनो मोनो जे एमावखौ महर होनायाव ओ सप्तासे नङाब्लाबो सानबानि जोंनो सम नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां? ओम फोराननानैसो बाहायनायखौ नुनो मोनो जे। औ बर'फोरा उम जौ बानायनायाव बे एमावखौ मोनसे ओ जौ गोरा जानायनि अदेबानि जौ महर जानायनि थाखाय बाहायनायखौ ओ जोङो मोननो हायो। ओम बिनि सोलायै ओ जोङो नायनो थाङोब्ला
जोंनि बाहायनायाव बर'फोराल' खालि बे एमावखौ बाहायदों होननानै जोङो बुंनांगोन। गुबुन गुबुन जायगायाव जानो हागौ जौबो बाहायनायाव गुबुन गुबुन ओम बायदि रोखोमनि बाहायो नाथाय ओ बर' माहारिया मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिफां लाइफांफोरजों बिफां लाइफांफोरनि बिलाइ मा खासे मुलिफोरजों जों बेफोरखौ एमावनि महर होनानै जौखौ बानायनाय जायो। ओ जाय जों बानायनाय जौ खौ लोङोब्ला जोंनि देहाया फोरा एसिबां मानि ओ लोरबां जानायखौ ओ जोङो नुनो मोना अदेबानि गाज्रि जानायखौ नुनो मोना नाथाय खायसे जौफोरखौ लोङोब्ला देहाफोरा इनायनो गाज्रि जायो नाथाय न'आवनि जौखौ लोङोब्ला एसेबां माने गाज्रि जानायखौ ओ। मोननो हायो जोङो बुंनो हायो। जे ओ गुबुन गुबुन जायगायाव जौखौ बानायो अदेबानि मोनफ्रोमबो जायगायावनो जौखौ बानायो। जोङो जौ ओ जोंनि बर' माहारिनि एमावनि एमावखौ ओम गोजौ दैथिंलांबावनो थाखाय फालांगियारि महरै लागोरनो हाया अदेबानि ओ एमाव बानायनानै बर'फोरा ओ रांखान्थियाव माबायदि मदद ओ गावखौनो गाव होनो सानो नोंथाङा बिनि सोमोन्दै मा बुंगोन?
ओ मारै मारै होनदों?
ओ जौ ओ जोङो एमावखौ माने अदेबानि जोङो। ओ गुबुन गुबुन जायगायावबो जौ बानायनायखौ नु नुयो नालाय। बेखायनो बिसोरखौबो बै गुबुन गुबुन जायगायावबो जौ बानायनायखौ एमाव खौ बाहायहोनो थाखाय जोङो बै एमावखौ फालांगियारि बिथिङै लांनो हागोन ना हाया नोंथांनि बादिब्ला बेयाव मा नोजोर गोग्लैयो अदेबानि नोंथाङा मा सानो?
बेखौथ' फालांगिरि हिसाबैबो बाहायनो हायो।
औ
दा नुनो मोन नो दि आजिखालि बयबो फालांगिरि हिसाबै बाहायो आरो बयबो न'आव बानायनानै गुबुन दाबसे जागानि गुबुन दाबसेयाव हैयो आरो बेखौ नुनो मोननाय जायो।
नंगौ नोंथां।
उम
औ आरो नोंथाङा जौनि माबाफोर फोरमायथिद' होनो हागोन नामा?
जौनि जेरै
ओ अदेबानि बर'फोरा जौजों माबायदि सोमोन्दो दङ' बेफोरनि सोमोन्दै
उम
खोनादों ना नोंथाङा? जौनि नोंथाङा माबाफोर मिन्थिनो हानायफोर दङ' नामा? अदेबानि बर'फोरा जौखौ माबोरै बानायो? जौखौ माबोरै बाहायो? बेनि सोमोन्दै
बाम जौखोथ' बयनावबो बानायनाय नुयो नाथाय सोरबा सोरबा गुबुन गुबुन नेमै बानायो आरो जे जा आं बानायनायखौ नुनो मोनदों ओ सिगां जोङो माइरंखौ एंखुरखौ जेनेबा माइरंखौबो जाग्राखौबो बानायो ओ बेखौ माने जौ गिसि लोंनो थाखाय बानायनाय जायो आरो न'फोराव।
औ औ
दा सिगां जोङो माइरंखौ रुना लानाय जायो संग्रोना लानाय जायो आरो फोमोनखांनायनि उनाव जा जोंहा एमाव दङ' एमावखौहाय जोङो फुननाय जायो। ओ माइरंखौ ओ संखानायखौ ओंखाम बेखौ गुसु खालामना खांनायनि उनाव जोङो बेखौ दिग्लिना फुननाय जायो देग्लिखांनानै फुननानै दोननायनि उनाव बेखौ
औ
खोबनानै दोननाय जायो आरो ओ खोबखांनायनि उनाव बेखौ सानथाम बा सानब्रैनि उनावहाय सो सावनाय जायो आरो जौखौ
औ
उम ओ जोंनि ओन सोलावबो बेफोरबायदिनो जोङो जौ मावनायखौ नुनो मोनो ओ जोङो जौ मावनायनि बिथिंखौ नायोब्ला बर' हारि आरो जौजों खाथि सोमोन्दोआ ओ दङ होननानै बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां जेरैबायदियै बर' फोरनि मोनफ्रोमबो फुजायावनो मोदायनो जौ बावनाय बे सावगारिखौ नुनो मोननाय जायो। ओ
जौनि बाहायनाय आरो ओम एमावनि बानायनाय ओ बेफोरखौ जोङो सावरायनो थाङोब्ला बेफोरो बर' हारिनि मोनसे ओ खाथिथार सोमोन्दो थानाय ओ बिथिंफोर होनानै जोङो बुंनो हायो जे जेरैबायदि बर'फोरा थांनानै थाबोनाय समाव ओ रांखान्थिनि मुलाम फा लानो थाखाय गोबां ओ ओ खामानि मावबोदों ओ सोरबा सोरबा बायदि रोखोमनि आबाद मावबोदों सोरबा सोरबा बेफोरबायदि जौ मावनानैनो गावनि न'खरखौ सुंथाबो दों होननानै जोंनो बुंनो हायो बेफोरनि बिदिन्थि बायदियै आङो जोंनि गामिनि मोनसे बिदिन्थिखौ लाबोनो हायोदि गोदोनि समाव जोंनि गामिनि बर' आइजोफोरा गुबुन हारिनि हाथाइ बाजाराव थांनानै जौ फानहैनानै रांखान्थिनि थाखाय मुलाम फा लानाय ओ माइरं गैयि समाव माइरं बायनानै लाबोनाय ओ जोङो बेफोरबायदि बाथ्राखौ मिनथिनो हायो नोंथांजों रायलायनानै अदेबानि दिनैनि बे आयदा जौ आरो एमावनि बाहायनायनि सोमोन्दै ओ आरो नाफामनि बाहायनायनि सोमोन्दै सावरायनानै जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय खुलुमनाय थाबाय नोंथांनिसिम
गोजोनथों